हेलौ औ नों औ औ नोंथां खोनादों ना? हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादो। ओ खोनादो खोनादों।
अ नोंथां मा खालायगासिनो दङ?
खोनादों दे खोनादों।
औ नोंथां मा खालायगासिनो दं होनदां नोंखौ?
हेलौ,
हेलौ, नोथां हेलौ,
हेलौ,
औ नोंथां खोनादोंना खोना
थाबथादों माथो
अ अ खोनाबाय दायो नोथां हेलौ, हेलौ,
औ खोनाबाय दायो नोंथां हेलौ,
औ खोनाबायदां खोनाबायना नोंथां
हेलौ,
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
औ दे मा होनोमोन औ दे मानो बे माखासो बुंल खोनाबाय आं
अ दा नोंथाङा मा खालायगासिनो दंङ
ओ आंथ' दायो
नोंथाङा दायो मा खालाम
आं दायो ओरैनो दंङ ओरैनो जिरायना दं
बिदिब्ला नोंथां जों मोनसे टपिकनि सायाव फंनैसो सावरायलायनो हागोन ना
अ हागोन दे आरो
अ दा नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोंनि समाजाव ओ जोंनि गोदो गोदोनि समाजाव जे जोंहा ससियेल मिडिया होननाय माने ससियेल मिडिया होननाय गैयामोन नाथाय दा फैयै फैयै गोनोखोआरि जुगाव जोंहा ससियेल मि दिया फैनो हमबाय दा बेनो माने जोंना टपिकआ गोदोनि समाव ससियेल मिडिया गैयि समाव माबायदि ओ जिउ खुंनाय राहा याव माने माबायदि गोहोम खोख्लैमोन आरो दा दानि समाजाव ससिल मिडिया फैनानै माबायदि गो होम खोख्लैदों बे फोर मिडियााया बिनि बागै फंनैसो ओ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
अ औ दा ओ दाथ' थ' बिराद दाथ' बिराद जौगाबाय ससियेल मिडियाबो बिराद जौगाबाय जोंनि जेरै दायो ओ सानसे नङा सानसे सानसे बिदिनो बिराद सुबुंफोरा जौगागासि नो दंङ ओ गो-गोदोथ' इसिबां बिदि टेक्न'लजि गैयामोन ना ओंखायनो सिस्ला दाबसिनफ्राय गुबुन दाबसे थांखाब जेबो प्रब्लेम जायोमोन गावजों गाव माने ओ प्रब्लेम जायोमोन
औ औ
जेनिबो निउस मिन्थियामोन
औ
बेफोरनो आरो दाथ' फा--फाइभजि मुगा मिथिखायो बयबो ओ गो
हेल' हलौ नोंथां थावराव नांथाबोन माथो
ओखायनो जे बे आरो ना जेनेबा बिदि मोनसे खौरां मिथिनोबा बिराद गोजानाव थाबायनानै थाबायानो थांनांगौ जायोमोननो
जेनबा हरलायनो थाखाय गावनि भाइ बाह खबर खुरमाखौ ओमफ्राय आं फनजों खबर लाहरो हायो आरो जों हेल'
औ हेल'